औ गोजोन गिबियावनो गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बाउहरग्रोनाय जाबाय नोंथाङा
गोजोन फुंल-फुंबिलि जासिहरबाय
औ नोंथां नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
नोंथां ओ नोंथांजों आं मोनसे जोंनि बर'फोरनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि ओंख्रिफोरनि सोमोनदै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा आंजों हागोन ना औ दे अब्ला नोंथां नोंथाङा बर' जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि
अ उम उम बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जाग्रा ओंख्रि होनना बुंबाथ' जों गोबां दङ जोंनि बेलायाव दोरोङारि ओंख्रि होनना बुंबोला ओ जोंहा नारजि नारजि अमा बायदि फैयो नारजि अमा लोगोसे ओ सामु खांख्राइ आरो दंबावो जोंहा सबाय ओंख्रि
औ नोंथां
अनला ओंख्रि गोखा गोखै खारदै बेफोर बायदि दङ बेनि सायावनो आङो बुंनो थांबा सामु ओंख्रिनि सायावनो एसे एसे नोंथां फोरमायहरनोसै नामा
औ नोंथां फोरमायजायो
अ अ साम' ओंख्रिखो जों बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बि बे बे ओंख्रिखौ जोङो जेब्लायबो नागारनो हाया जा समनिफ्राय जोंनि बर'फोरा जोनोम मोनबोदों बै समनिफायनो साम' ओंख्रिया फैफादों होनना बुंनांगोन बेनिखायनो जोंफोरा जों बर'फोरा साम' ओंख्रिखौ गावनि आंगो ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होननानै सानना लायो आरो जानोबो जोबोद मोजां आरो गोदो गोदायनि बोराय बुरि आजै आजौ । मोना बुंनाय मथे साम ओंख्रि लायनो ओ मेगननि पावारनि था खाय मोजां होननानै गोबाङानो बुंसोलायदों । हा सामु सामु होननानै बुङोब्ला आङो सामुनि । बाहागोखौनो एसे बुंग्रोनोसै सामुनि बाहागो जाबाय । ओ सामुवा सामु गोलावबो दङ लोगोसे सामु थुमफ्रु होननाय एसे गुसुंबो मोनो आरो सामु लादाय गोदोर जाथिसिम जा जाथ मोनसे बेखौ मोननाय जायो । लोगोसे ओ जोंनि बै दैमाफोराव दैमा दैला बिलोफोराव मोननाय सामु दाब्ला दाउखा साम होननायबो बेखौबो मोननाय जायो । लोगोसेनो जों बांसिन बाहायजानाय सामुआ बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि सामु थुमफ्रु हा लकेल थामु सामु होनना बुंनाय जायो जोंनि हाखर हाला बायदियाव जेरावबो मोननाय सामु थुमफ्रु लोगोसे सामु गोलाव बै मोननैखो बांसिनै बाहायनाय जायो आरो साम लादायखौबो गेजेर गेजेर बाहायनाय जायो साम लादाया खोब मोननो खम जोबोद खम माजे माजेल मोननाय जायो बे सामुखौ बेनिखायनो जों दा सामु ओंख्रिनि सायाव बुंनो थाङोब्ला सामु ओंख्रि खौजों गिबियाव सामुखौ जों गिबियाव लाग्रोनांगोन लानानै । बेखौ जों खमसे खम बार घन्टा बा सबबिस घन्टा । बेखौ संनायनि सिगां जों बेखौ सोमनानै दोननाय जायो हो बेखौ जोङो सोमना दोननाय जायो मानो बे सोमनाय लोगो लोगो बे सामुआ हाखौ जाबायदि जागोन बे जाना थानाय हाया बे बार घन्टा बा सबबिस घन्टानि उनाव बेयो गावनो गाव हाया ओंखारजोबो बेनिखायनो बे सामुखौ जोङो बार घन्टा सबबिस घन्टा सोमनाय जायो । नेक्स बिनि अंखानायै । संनैसिम सिगां सिगां बे सामुखौ जों गोबाङानो गोबां रोखोमै । सुनाय जायो सोरबा ब्रास मारियो सोरबा एसे एनै । बालाहांगार बायदिसिना होना हुनायनै साफा खालामनाय जायो जाखिनि सामु नांना थानाय मैला बेफोरखौ गोबां रोखोमै गोबाङा गोबां होनानै हुयो । सोरबा बास मारियो साफा खालामो बिदि खालामनानै सामुनि उननि बाहागो सामुनि उननि बाहागो थायोना जों दि सामुनि खिबु होनना बुङो । एक्सुवेलि बे खिबु नङा सामुनि सामुनि उननि बाहागोखौ जोङो । संनायनि आगोल आगो बेखौ जों दामनानै लायनाय जायो सेेखाफोरजों । सामनि उननि बाहागोखौ दानना लानो जायो । बे दानायनि कारना बेनो बे सामुनि उनखौ दानाब्ला जोङो । सामुखौ जों सोबनानै जानो हाया बेनिखायनो उननि बाहागोखौ साम'खौ एसे एसे दाननाय जायो आरो । खारन बेखौ दानबासो ओंखारगोन खारन साम'नि उनथि ओंखारलांग्रा सिगारग्रा जेबो गैया अ जेबो गैया । बेनिखायनो जोङो बेखौ । बिदि दानना लानाय जायो साफा खालामना अ दानना लानाय जायो दानना लानायनि उनाव । बेखौ जोङो साफायै मा खालामनाय जायो । सुनाय जायो बिनि उनाव आरो सुबावनाय जायो मोजाङै हुनानै सुबावनाय जायो ।
बेखौ जों जा ओंख्रिजों संगोन । बे ओंख्रिजोंनो साम'आ मिलायोबा खाबजायो आरो । बेनिखायनो गिबियाव जोङो ओ सबायानो जा बा सोरबा लावआनो जा बा मैथ्रुआनो जा बा खारदै ओंख्रि गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरजों जा मिलायो आरो खायसे खायसे गोदोनि बा बोराय बुरैफोरनिफ्राय मोनथिनायबा जाना मोननाय बायदिबा बिसोरलायनो अनला ओंख्रिजों मानि सङोमोन । ह गिबि गिबियाव जोङो बेखौ संनायनि आगोल आगो ल जोङो दाननानै साफा सुजुना लानानैनो जों बेखौ एवफ्रामना लानाय जायो थावजों । थाव गुबैजों बेखौ सारायाव जोबोद मोजाङै एवफ्रामना लानाय जायो । बे एवफ्रामनानै जों बेखौ एक्सट्रा आलादा दोननाय जायो दोननायनि उनाव जा मैगं संगोन जोङो बांसिन साम'खौ साम' ओंख्रिखौ जों मा खालामनाय जायो बांसिनै बांसिन जों खारदै जानाय जायो । गुबुन गुबुना एरख'नानै बेखौ एवनानै आलुफोरजों गुबुन गुबुन बेफोरजों थावबो जायो । बांसिन खारदैबा खाब जायो आरो बेखौ जों मा खालामो बिदि सुना एवफ्रामना लानानै सबाय संब्ला जों सबाइखौ खायसे थावजों एसे एवफ्रामनानै मस्ला मसलि पियास बायदि होना लानाय जायो बेनि उनाव सबाय एवफ्रांनानै दै होनाय जायो । सबाइ ओंख्रिखौ दै होनायनि उनाव बेखौ एसे गोदौ होनायनि उनाव खारै सारै होनानै जों पाक्रास सागं सागंखो मारिनाय जायो सागंखौ मारिनायनि उनाव बेखौ आथा गेजाया ससेयाव एसे गोदौनाय समावनो बिखौ जों साम'खौ होनाय जायो बे होनायनि उनावनो बे साम'आ लासै लासै बे जेसेबां दै होयो दैजों लोगोसे बियो लासै लासै मोनफालाङो । मटामटि कमसे कम बे आधा घन्टा खमसे खम थामजि मिनिटसोनि उनाव बेयो जोंनि बे साम' ओंख्रिया थियारि जागोन आरो बुंनो थाङोब्ला बेखौ जों एसे बिदिनो संख्रि फानलौ बे गोदौफुबाय थानाय समावनो संख्रि फानलौ एवफ्रामनाय होनायजों लोगोसे बेयो खमसे खम थामजि मिनिटसिनोनि जोबोद मोजाङै मोनगोन आरो बे सबाय ओंख्रिजों लोगोसे सबाइखो गिबियावनो गिबियावनो जेन उम ओ सागंफोरजों सानानै एसे मोजाङै मोनहोखांनायनि उनाव बिदिनो बेखौ मोनो बे मोननायनि उनावनो जों बेखौ जानो हायो आरो बिनि टेस्टखौ जों लानो हायो आरो बेफोरबायदि
नोंथां औ
औ दा सा-साम' ओंख्रि संनायनि बेलायाव बेखिनिखौनो आंङो नोंथांनि सिगांङाव खमसे खम समनि गेजेराव फोरमायहबाय नोंथाङाबो आंनो माबा मोनसे दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव एसे फोरमायहरदो नोंथां
ओ नोंथां जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि हबा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो सा मु ओंख्रि बायदिनो जोंनावबो दोरोङारि ओंख्रि दोंङो बेयो जाहैबाय बेफोर जाहै बाय अनला ओंख्रि आरो ओ नारजिजों अमा बेबायदिनो दोङो आरो गोबां आं दा नोंथांनो अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंनो फोरमायनो सानदों । अनला ओंख्रिया जाहैबाय जोंनि बर'नि गुबै गाहाय ओंख्रि होननानै जोङो बुंनो हायो । मानो होनोब्ला अनला ओंख्रि जोंनि बर'नि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो आरो । बे ओंख्रिखौ ओ संनो थाखाय गुबैनो जोंनो बांद्राय ओ मा होनो फैसानि एबा था रांनि गोनांथि गैया आर' बेखौ गोरलैयावनो जोङो जानो हायो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ जों जानो थाखाय ओ गोबां रोखोमै जानो हायो जोङो अनलाजों अनलाजों जोङो ओ अनला खारै गोजाबो जानो हायो जोङो आरो अनलाजों जोङो दाउजोंबो जानो हायो अनलाजों ओ मुलानि गोरानजोंबो जानो हायो एबा मुलाखुथिजोंबो आरो दोंबावो जोङो अनलाजों दाउजों एबा न'नि दाउ जोबोद ओ मा होनो बे मुंदांखा आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दाव अनला आरो दाउ होनोब्ला जोबोर गोथाव जायो बेखौ बयबो जानो जायो आरो बर'फोरनि न'खरफ्रोमबो सुबुंफोरानो बे ओंख्रिखौ अनलाजों दाउजों जानायखौ फ्राय खोनायो आरो बेनिखायनो जोङो आङो ओ बे अनलाजों दावजों माबोरै सङो अला ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै नोंथां फोरमायनो सानदों अन अनला संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइरंनि गोनां जायो न'आव थानाय मरं जायखि जाया मयरं जों जों अनला खारैखौ जानो हायो आरो गिबियावनो जों बे अनला खारैखौ संनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ दसे सम सोमना दोननांगोन सोमना दोनखा सोमोनना दोननांगोनब्ला होनोब्ला जोङ मानो सोमान दोननांगोन बेखौ बुंनांगोन बेयो जाहैबाय ओ थाब ओ देबा गेब्लेनो गेब बेनि थाखाय जोङो सोमनो गोनां जायो बेनिफ्राय जोङो बे सोमनायखौ सम ओ सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ दसे सम सुखांनानै दोननांगोन जाहाथे दैया सर'जोबो मोजाङै बेनिफ्राय जों बेखौ दिंखि नङाबा उवालनि गेजेरजों सौ होननानै गुन्दै खालामनांगोन नङाव दानि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो फ्राय जोंनि बर' न'खरफोराव ओ दिं खि एबा उलारखौ जों नुनो मोनला बेनिखायनो बांसिन मा मायाव देयो होननानै जों बुंनो बुंनांगोन बेखौ मिक्सार मिसिन एबा ग्रेडार मिसिनाव बेयाव जोङो देनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बेयाव देना लाग्रोबाय बेनि उनाव जोङो दैखौ ओ जों मादो जागोन अनलाजो ओ मादो जागोन जों बेखौ सायख नांबाय दावजों जायोब्ला जों दाखौ ननि दावखौ बुथारनो हायो नङाबा जों बाजारनिफ्राय लाना फैनो हायो बेखौ लाना फैखांनानै जोंङो बे दावखो मोजांयै एवफ्राननांगोन हालदै पियाज होनानै जोंङो बेखौ सेरनांगोन रु-रुसुनजों न अब्लासो जों दावा मा गोथाव जागोन ओ जों बेयावनो खावसे दावखौ मोन होनांगोन एवफ्रामनानै मोनहो खांनायनि उनाव जों जेब्ला अनलाखौ जोंङो दै गुद गुदुं फुदुंनायाव ग्लब ग्लब गोदौनायाव जोङो होनांगोन आर' हो ओ फ्रि फ्रि फ्रि होनांगोन जोंङो बे अन गुन्दैखौ जाहाथे मा लाद्रा खाया बे बे लाद्रा खाया ओ खायाजासे जोङो बाय होनायनि उनाव दोंङो लाद्रा दोंङो बेखौ सिफायनो थाखाय सागनजों सानांगोन सागनजों मानो सानांगोन होनोब्ला बे लाद्राया जों सागनजों सायोब्ला गुब्रुजोबगोन बेनि उनाव जोंङो खारदै एसे होनांगोन अब्लासो मां जोंहा अनलाया गोथाव जागोन जेब्लासिम खारदै होआ खारदै होला अनलाखौ सङो अब्लासिम मा अनला खारायानो गोथ थावानो बेनि थाखायनो मा जों खारदै एसेब्लाबो होनांगोन जोङो बेखौ जों खारदैखौ एसे नांजासे होबाय बांद्राय होयोब्ला जोङो मा गोबाब जानो हागौ बिनि थाखायनो जोङो ना ओ नांगौसे समान जखानि होबाय बेनि उनाव जोङो बे दाउ एवखना लानायखौ जोंङो बे अनला खा खारैनि ओ अनलाया गोदौबाय थानायावनो जों होनांगोन होनानै जोंङो दसे सम गोबा बाव जोङो
बेखौ जों जाहाथे मा जोङो मेसें बोथोर जायोब्ला जोङो धोनदियाखौ मोनो नाल लाय बे दुुनजदियाखौबो जों होनांगोन बेनि उनाव बे दुनजियाखौ जों फ्राय मोननो नायगिरा बेनि थाखायनो जों मा बेखौ होनांगोन दि ओ ओ
गंगार दुन्दिया
गंगार दुन्दिया गंगार दुन्दियाखौ होजायो जोङो बिनि उनाव बे होबाबो गोथाव जायो बेनि उनाव खायफा खायफा होयो बे नोरसिं बिलाइ नोरसिं बिलाइखौ होना जायो अन लाखारिायाव जों नुनो मोनो फ्राय नाथाय मा ओ बांसिन जोङो गंगार धुनदियाखौ होयोब्ला साबसिन जायो आरो गंगार धुनदिया जाहैबाय
लोगोसेनो ओइ हाइजें बिलाइफोरखौबो जायो
औ नोंथां हाइजें बिलाइखौ होजायो बेजों लोगोसे बिदि बिदिनो गोबां जोङो मानसिफोरखौ नुयो आरो होना जानाय गावबा गाव बे गोथाव थावनायनि सायाव सोनारनानै होनाय जायो आरो बेखौ
उ
नङा होमबा नोंथां खनला खानानै जि आइ टेकबो मोननाय जादों ओंख्रिखौ रावबो सेनानै लाङा ला जोंनि ओंख्रि होननानै बेनि थाखायनो जोंनो जोङो जि आइ टेक खालामना लानाय जाय दों नङाबा दानि जुगाव गुबुन हारिफोराबो जोंनि बरनि ओंख्रिफोरखौ गावसोरनि होननानै जोङो लानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जों अमा बेदर अमाखौनो बिथां गुबुन हारिफोरा गोदो जायामोन आरो दा नाथाय बिसोरखो जोंनि